ओइ नोंथां
औ बोरै
मा खालामदों खबर खाया बिजोंनोसै नै दालङाव जनानै दं। दै बोहैबाय थानाय जिरि जिरि
नै आंबो जिरायनानै दं नवावनो सियाराव
उम
दानाय लुनाय गैया नामा?
दानाय लुनायाथ' आंङो दखना गांसे दागासिनो दानायालाय। जासिगोन सफोरहाय गांसेल माने ओ माने गांसे जाखांबाय माखासेखौ दाखांबाय गांसेल एबार
मा खालारनि दाखो?
ओ खालाराथ' बिदिनो गोथां, गोमो
होदेरनाय आगर एर
आगरथ एरदों आंङो आ आखाइजोंनो बानायदों आखाइजोंनो बानायदों।
उम मोजाङैनो दादो दे बुरजा बुरजानो। आं दखना दायाखै दानाया बेलेगसो दादों जोमग्रासो दादों।
ए
दानि दखना दानो सोलाब होय सोंनाया माबासो सय सिक्स दथा सोंदोंमोन आरो माने ओमफाय दा गांथाम दा खखांबाय ओमफफ्राय आरो नै दा गांथाम दंबावो दाहांगासिनो सिम्पोलसो आ गर गैया
नोंथाङाबो एसे मोजां आनो गांसेयाव हरनो हरनांगोन हाय
ओ हरगोन नांगौबालाय लांफैदो नोंथाङा दंखायो दाखानाय
उम दे लां फैगोन आं दाहाय लाय गोन दै
रानो आगरखौनो होनो होआ होनो होआ जानानै होआसै आं
ओम मा आंगर नोंथांना नोंथांना?
आं दा आगर होआखै
ओम आंहाथ' दख'नायाव थाइगिर बिबारनि आगर होदों
ओम मोजाङानो
उम नोंथांनो नांगौबा आं लांफागोन दे
उह मा?
नोंथांनो नांगौबा आं
नोंथाङा औ र' आंबो साननै सानथाम थान आंबो साननै सानथाम थानानै दानो सानोमोन दख'ना एसे सेग दानो सानदोंमोन आं माने जों मोराजों नोंबो
उम आंनोबो गांसे दाहाय नोंथां
दा दाख्लैनो एखे मोजाङैनो आगर होनोसै फारौ मेगनफोर हाजो बिबारफोर होनोसै
ओम जोबोद मोजां नोंथां
गोदोनि आसागि बैसागि मोनबायायदि दानो सानदों आंबो बिब' बिनानाव लोगो नांनानै दानायफ्रा
साननायाथ' मोजां नोंथां।
इदिनो दालांनो सानबायमोन बेफोरजोंनो एसे एनै। फाननो
रां खामायनो हागोन।
खामायनो सानदोंमोन बेफोरजोंनो एसे एनै। मोनला बायो एन्दे एनै बेलेक बेलेक खुन्दुं बायनो मोनफिनो ना दा नै फुजा सौफैहां सौफैहां जानायफोराव बिराद दख'नाया नांसिगोन दा दानो दानानै दोननोहाखानो हानांगौमोन। जा नै कलेज नि द खना जोमग्राबो दानांगौमोन-मोन हार हास्लाबला बेखौ। बिदिनो सोंना लानानै माने दास्लाबनोनो हायासै बेखौनो सोलाबलाय लाङासै दा नै अखाजों माजों अखायाबो रि रि जायो खस्थ' जायो दानो। एसे दलथ थानो लुबैयो बैयो
उम नोंथां।
बांद्रायखौनो दानायानो जायाखै। ओ र बे गासैखौबो साननै गामोन न'आव फोर हासिगोनदां बेखौबो। बांद्राय आं बा नोंथाङा लांफैनो हागोन। दखनाखौ
उम लायगोन दे नोंथां। नोंथांनोबो दख'ना गांसे नांगौबा लांफैदो, गांसे दाखांनाय दंमोन।
नोंथाङा फैया खै नोंथाङा फैयोबालाय लाबो फादो आरो।
ओम जागोन दे दाहाय लांफागोन आं नोंथां।
थाब फैलाय दो एसे।
ओम आं गांसे दाखांनायखौ आं बिमानो गानहोबायमोन।
अ नोंथाङालाय बेलेगफ्राव हराखै? सोरनोबा फाननो बाजारफ्राव लाङाखै?
जि गांनैसो हरखांबायमोन आं।
अ गामिफोरावलाय एसे सेल जायाखै नामा लाङाखै नामा?
गामियाव इदिनो गांसे गांनै बिदिनो लांफैयो आरोना नायै नायै।
ए जोंना गामिना दाफ्रामजोबो मानसिफोरा। नोंथां ओंखायनो बांद्राय
बांद्राय इदि दाला बायला दानि जुगावलाय बांद्राय द दाला बायलाना।
जोंहा दायो नै सिख्लाफ्रा ओरैनो ओरैनो दंथारो ना माखासे मानसि। ओंखायनो नै दायो आरो माने। जोंबो आंबो बालायलांबायहाय माथो
ओम बानायाथ' बायो। बेजोंनोथ'
जिराय थाब जिराय थाब बिराद दा जिरायथाब बिराद बायोना। जिराय थाबायनानै आथिहाय साजोबो। मुस्रा सादो बिराद खस्थ' खोन खुन्दुं लायदो खोंदो बिराद
ओम खस्थआथ' बिराद खस्थ' होनबाबो खस्थ'नि फिथाइखौ उनावसो मोन
फिथाइखौ मोनबालाय जायो आरो। मालाबा समाव मोनफुंनो हाया बेफोरावबो बिराद खालामलांनो हायो जों गोजौ जालांनो हायो। बुरजा बुरजा दायै दायै मानसि लायै लायै दा होनो हागौमोन दा इसिनि दि बिदोंमोन आं माने नोंथां।
अम
नोंथाङासो मा होनो दा हागोन ना हाया जालांनानै दं नै नोंथाङाबो उनाव आंनियाव दाफैनो हागोन। ओ नोंथाङा उनाव आंनियाव दाफैनो हागोन जि दाग्राखौ बुरजा लाबोनानै माने आं गामिनि गामिनि मानसिखौ ला बोनानै दाफोननो सानदोंमोन माने मानसिफोर औ बिदिनो बेलेगाव हरनोसै फाननो माने नोंथा आं बेलेगाव हरनानै फानहैनानै एसे रां आरजिनो सानदोंमोन एसे इदिनो थालांनोसै सानदोंमोन।
रां आरजिनोथ' बांद्रायबो गोब्राब नङा बेफोरजोंनो रां आरजिनो हायो आरो।
नोंथाङालाय आखायजों आगर एरनो रोंगो ना रोङा
आखायनिलाय आंङो रोंनायालाय रोंङो दाउसा इदिनो मो ख्रेब
हाजो आगरफोर फारौ आगर
बेफोरखौलाय रोङो रोंनाया ना थाय माखासेखौ बांद्राय रोंनो नागिरा आरो ना।
बैसागुआव गाननो दख'ना बिदिफोर मायदिनि दख'नाफोर
औ नोंथां बै सागु बैसागु समाव आंङो गोमो दख'ना बिदिनो माइदिफोरनि दादोंमोन दानायालाय लांदों मानसिफोरालाय सुबुंफ्रा बिराद लांफैदों आरो आंनि दख'नाखौ।
आंना गांनै दंबावोमोन फाननो माने लांफैआसैना माखा से मोनसिया।
अम बिदिनो थायो। बुरजा दानानै मोनसे मोननै थानाया जेबो जाया दे।
गाननोसै आङो बेलेग
उम न'आवनो गानो हायो बेफोरखौ।
र' दाबावनोसै बैसागु खाथि खाथि जाबाथाय आरो।
उम बैसागु खाथि जाबाय एबार । एबार ओ आर'नाइ दानोसै ओमफ्राय जोमग्राबो दानोसै दख'ना दानसै बेफोरजोंनो रां आरजिला बायनोसै ।
आंनि नै बैसागु जाहांबा थाय आं हाजो आगरनि जोमग्रा बैसागुआव लाग्रा गोजा दानो सानदोमोन नोंथाङा मा
उम
बाहागो
थानोयाथ' मोजां थाजायो ।
माइदिनि दानो सानदोंमोन आं माइ
दाजायो नोंथां इदिनो जोमग्रा फोरावबो लरेसनि होजागोन दख'नायावबो मोजांनो लरेसनि होजागोन ।
आं लरेेजखौ होला नामा
उम नोंथाङा होआ ओमबाबो जायो । आं माने अबावबा बेलेग मोनसे मोनसेयाव होनसै ।
अ आं इदियाव होथ'ला दख'नाखौदा गोमो मा दानाय जागासिनो एसे । बेलेग गलाबफोरबो बिदिनो दानो सानबाय गोथां आरो बो । गलाब बिदिनो दानो सानदोंमोन आरो दा दाख'नोनो हाया बबे मोनसे दानो जायो । बिदोंमोन गामिनि आबैमोनाबो दख'ना गुरै गांसे गांसे दाना हर आबै होननानै ।
उम खुदियाफ्रालाय इदिनो गाननो ना? नांगौ खुदियाफोरनो बिदिनो गुरै गुरै बिदन बेफोरखौनो दानानै दानोसै गथ'फोराबो गानोना
बुरैनोबो आबै आबै जानायनोबो इ
उम देनां मान होनो ।
औ बिदिखौनो नांगौ दा एसे दानो सानदोंमोन आरो
उम
थानानै दाजेननोसै जुरि जेननोसै
उम